नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों खोनादों बुं।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आंथ' दा नै लामायाव जनानै दङ जोंहा न'नि लामायावनो
अ नंगौ नामा
औ।
अ होनबा जोंथ' दा ओरैनो थानाय समाव मा मा खालामामोन जों बिनि सायाव रायजलायनो नागिरदों नङा होमबा
औ।
अ ओमफफ्राय दा नों। थाङा ओरैनो न'आव थाबाबो मा मा खालामो।
आङो।
औ।
बिदिनोथ' आङो दा आंहा फुङाव उथिनायाबो एसे लेट जायो माने बि नेक्स् सातथा बाजियाव आं सिखारो
अ।
गारनानै ओमफ्राय बिदिनो ब्रास स्रास खालामनानै मोखां सोखां सुनानै सार सातथाफोर बाजियो आरो ना।
अ'
ओमफ्राय बिथिं साहा लोंबाय साहा लोंनायावनो दसे जनायावनो दै सै लोंनायावनो माने आदथाफोर जायो आदथा साराय आदथाफोर ओरै
ओमफ्राय बे समनिफ्रायनोथ' आं माने दसे बाय रज'यो नङाबा नङाबा गामिजों खोबसे थाबायना थाङो आं लोगोफोरजों खोनादोंना नोंथां? अ' एमफ्राय फैनानै ओमफ्राय दसे ओरैनो बेरायना फैनानै गामि जा दसे बेरायना फैनानै बाय ओंखाम जानोसै। ओंखाम सोंखाम जानानै ओमफ्राय बिदिनो गा दसे थायो माने मावा आरो नां दा जेबो बर थ'मान न'आवनो दंथ'यो ओरैनो बेनि उनाव
औ
बिदिनो लो बायहेराव जबाय लामायाव दसे ज'नानै लोगोफोरजों दसे ज'बाय न'आव फैबाय एसे ओमफ्राय न'आव माने मोसौ बोरमाफोर दोङो ना जोंहा। बेखौनो आरो मोसौ बोरमाफोरखौ दै सै दौहैनाय ओमफ्राय जागादो जायगानिफ्राय से माने लरायना होबाय मोसौ बोरमाखौ फैनानै आरो फैलायबाय न'आव फैनानै ओंखाम जानानै दुगैनानै
दसे ज'ना थालायबाय लामायाव आंना बेफोरबायदिनो आरोना।
अ' नों
नोंथाङालाय माबायदिथो खालामो जेनेबा दा? मा मावो जेनेबा सानाव?
आं था
औ
नोंथांना नेट प्रब्लेम नामा?
खोनायाखै नामा आंनि माथोखौ।
अ' हो खोना फैयाखैमोन एसे नेटनि उसुबिदा जादों नामा नोंथांना?
एसे जादों नामा होमबा दा खोनाबाय ना? औ आं होनदोंमोन मा आङ' बिदिनो आरो। दासान्दिथ' जेबो माव थ'नाय जायाखैनो इदिनो दोङो न'आव ओरैनो एरैनो आरो मोसौ बोरमाफोरखौ दै दौनाय मानाय बे खामानिखौ अमा आदार होनाय बेफोर खामानिखौ मावदों आर दा जा माने माइ गायनाय फुनायनि दिन ना न'नि माने न'नि जोंहा गारजेनफोरा दुब्लि‌ फोथाराव थाङो आरो बेनिखाय आं दा न'आवनो दंथ'यो बेफोरबायदि। मालाबा आरो द'से टायम खोथियाफोरखौ दसे फुना हैबाय सम मोनबा खोथियाफोरखौ दसे रोगाना हैबाय। बेफोरबायदिनो आरोना जोंना दा।
ओमफ्राय नोंथाङा दा न'आवनो ओ जेन'बा ओंखाम ओंख्रिफोर सङो सोङो ना सङा?
ओंखाम ओंख्रिखौथ' बेफोरबायदि माने ओंख्रिखौ संनो रोङा ओंखामखौ सङो। मालाबा मालाबा
अ ओदिनो नोंथाङा रोङाबाबो ओ ओमफ्राय नोंथांआ मा ओंख्रिखौ संनो रोंगौ जेनबा बेफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा?
आङो मोजाङै ओंख्रि संनो रोंगौ अमा बेदरखौल' रोंगौ।
अ ओ मायदि सङो नोंथांनि बायदि ओ इसे फोरमायना होनो हागोन? नामा?
आङो अमाजों अमाजों थास' बिबार आङो संनानै गाहाम नाङो आरो जानानैबो गाहाम नाङो।
नैबे नोंनि ओ‌ संनायनि नि माय औ खोनादों ओरैनो नोंनि संनायनि माबाया मायदि जेन'बा?
औ माबायदि सङो बेखौ बुंनांगौ?
औ औ।
औ औ उम माने नोरै आरो अमाखौथ' सुना ला ग्रोखाबाय जोङा पास्टावनो।
औ।
बेनि उनावहाय बि जोंहा सामब्राम गुफुर जाहैबाय ओमफ्राय बानलु बेखौ देनानै लाखाबाय आरो मोजाङैनो।
औ।
ओमफ्राय जोंहा अमा बेदरखौ आंनि मा ने ओनदैस खामां माने थाव इउस खालामा आरोना बाहायनाय जाया। बेआव अमा मेजेमखौनो औ दरनै अमा मेजेमजोंनो माने बेखौ मेजेमखौ एवनानै थावखौ दिहुनना लाग्रोबाय बाय।
बेनि उनाव अमाखौ थावा जिथिया जायो माने पियासखौ हानानै होग्रोबाय आरो।
अ।
पियासखौ हाना होग्रोनानै ओमफ्राय पेसखौ हाना होनानै एसे पेसआ एसे गोजा गोजा जाबा एसे कालार फैबा
औ।
अमाखौ होनोसै अमाखौ एसे बाहाय मोजाङैनो एवफ्रामना लानोसै ओमफ्राय अमाखौ मोजाङै एवफ्रामना लानानै बेनि उनाव दायो हालदै होनिसै संख्रै होनिसै बेफोरखौ होजोबनानै दसे एरना होबावनोसै। एरना होनानै ओमफ्राय माबाखौ होबाय फालौ जुन्थुबा आं मस्ला देना लादोंमोन। सामब्राम गुफुरखौ बानलु देनायखौ। बेफोरखौ होनानै दसे
बे माहोनो इखौ बेखौ मस्लाया आरोना एसे मोननायावलागै दसिसो एरनाय एरनानै होयो। खोबनानै होयो नङाबा बेनि उनाव थास' बिबारखोहाय सुना लाखानानै सनै बा सथाम के बानायना लाखियो आरोना हानानै एसे गोदोर गोदोर बानायना दोनोलै आंना माने।
औ।
बेनि उनाव बेखौबो होनोसै एवफ्रामनोसै दसे मोजांनो थाब दै होनाङा दै होआ हा। मोजाङै एवफ्रामना लानोसै बेखौबो ओमफ्राय थास' बिबारा जेब्ला बाय थिला जागोनना बाय माने बाय रुइनाय बायदि जागोन ओमबानिया माने दै बाय होग्रोनानै खोबनिसै आरो दसे।
औ औ।
अ नो खोबना होबाय दसे गोदौनो होनानै इनि उनाव आरो ओमफ्राय गोखैखो होनोसै बि गोखै होनो गोनां जेनेबा बे नोंथां सायाव सोनारो नोंहा माखौ गोखै जाना गाहाम नाङो जेरै आंथ' मोजाङा दा मैथाखौ गाहाम नाङो मैथाखो एसे होनोसै।
बिलाहिफोरबो होजायो थेवबो आहा मैथा गोखैखो होनोसै एसे होनानै ओमफ्राय आरो दैखो एसे होबावनोसै आरो उनाव लासैनो मैथा होखांनायनि उनाव।
औ
बेखौ एमफ्राय औ दैखौ एसे बाय बु-बुरजायैनो होनो माने थास'बिबार रोना एसे मानोना बेफोरो हाग्रानि मैगं नालाय।
बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय एसे गोदौनो होनायावनो खोबना दोननोसै। खोबना दोननानै माने बे ओमफ्राय बे नोंथांनि सायाव सोनारसिगोन आरोना बे बेसेबां माने रोसि लाखिगोन बेसे माने एसे
एसे आथा खालामनानै जागोन ना एसे रोसि दोनना लाखिगोन बे नोंथांनि सयाव। आंना बेफोरबायदि आरोना।
औ
बिदि जानानै गाहाम नाङो आरो गाव संनायखौथ' गाहाम नाङो आं।
औ
नोंथाङालाय गाहाम नांगोना नाङा जाखो?
आं आङो अमा जाया नालायथ' आङो बांद्राय मोनथिला माने बिनि टेस्टखौ।
नोंथाङा माने अमा जाना गाहाम नाङा आरो ना?
गाहाम नाङा माने आं जायाखै माने माबायदि नाङो।
जाफेराखै आरो आगोलनिफ्राय?
ओहो।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा माने मा मैगंखौ जानानै बेफोरबायदि नोंथांनि गाहाम नांनाय नोंथांनि फेभ्रेट मा मैगं?
एसे सावरायना होदो।
फेभ्रेट आंनि फेभरेटआथ' जेन'बा ओरैनो आङो लकेल दाउफोरखौनो जाना मोजां मोनो आलुफोरजोंहाय।
आलुजों लकेल दाउ?
औ
गोथाव आंबो आंबो जानानै गाहाम नाङो थेवबो नोंथाङा नोंथाङा मा बायदि सङो बेखौ एसे सावरायना होदो जायाथे आंबो नेक्स्ट टाइमाव संनो हानाय बायदि।
औ आङो गिबियावनो माने बेदरखौ सुना लाबोबाय जेनेबा बाजारनिफ्राय लाबोनानै सुनानै बिदिनो लकेलफोरखौथ' बयल खालामलायनाङा नालाय रुग्रोलायनाङा नालाय।
औ
ओमफ्राय मा होनो सुना लाबाय ओमफ्राय सुना लानानै सारायखौ गुदुं खालामनानै आ दानाथ' बांसिन गेसावनो सङो नालाय
औ
गेसावहाय संबा आरो साराय गुदुं खालामग्रोना ला नानै उनावहाय ओ थावखो होग्रोयो आरो आङो
औ
ओ खोनादोंना नोंथां
नोंथां खोनादों खोनादों औ बुं
थावखौ होग्रोयो आङो ओमफ्राय थावखो होग्रोनानैहाय पियासखौ होयो है मोनजासे जेनबा एसे गोजा फाय एवनानै ओमफाय बेदरखौ बहाय होयो आरो आङो ओमफाय उनावहाय एसे ओ बेदरखौ खोबग्रोना होनानै दसे दोननानै ओमफाय दै रानहां जाबाथाय आलुफोरखौ होयो आङो माने बेदरनि दै गनायहालागै एसे राननायालागै ओमफाय इनि उनावहाय आं आलु खौ होना होयो ओमफाय इनि उनाव दसे खोबावनानै ओमफाय इदिनो ओमफाय हालदि फोर होयो आरो आं हालदै ओमफायो बेनि उनावहाय इदिनो सामब्राम गुफुर हायजें गरम मस्ला फानलु इफोरखौ देनानै आङो लाग्रोयो ओमफाय इफोरखो आङो जेनबा हालदै होखांनायनि दसे उनावहाय खोबनानै ओमफाय इनि उनावहाय होयो आरो आङो माने आंनि देना लानाय माबा फानलुफोरखौ होनानै ओमफाय दसे खोबनानैबो जेनबा बेदरनि दै रानजासेमहालागि खोमनानै माने इदिनो उनावहाय दैया रानजोब्बाथाय आङो दैखौ होनाय जायो आरो बेदरनि दैया राननायालागै इनि उनावहाय आङो ओमफाय आरो ओ दै हो होसिगोन ओमफाय दै होखांनानै दसे गोबावनो खोबना दोननाङो आलु रुइजासिम बा बेदर मोनजासिम गावनि जखा इदि दै होनानै ओमफाय उनावहाय आरो जेनबा दैखौ दैया जुदि रानदोबाथाय उनावहाय माने एसे जेब जेब दोननोबाथाय दोन्नो नांगौ आरो ओमफाय जुदि ओमफाय गोब बावहाय होनांगौ माने खेननै दै होयो आङो माने फास्टनिखौ रानहोग्रोजोबो माने ओमफाय उनावहाय नैथि खेब दै होनायनिखौ आङो एसे ग्रेभि बायदि दोनो आरो आङो
औ
मोजांङानो
औ
बिदिबोला नोंथां जोंहा समबो जाबाय आं राय सावरायनानै नोंथांदो बेफोरनि बागै सावरायना गाहाम नांबाय आरो ना
अ अ दे नोंथां दे
बिदिब्ला नोंथां गोजोनाय थाबाय दोनथ'नोसै नामा लोगो मोनलायगोन उनाव औ गोजोनथों